औ।
मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जाहो-जासिहरनाय थाबाय नैबे समावहाय ओ जोङो नैबे नैबे ओ टपिकनि सायाव रायलायगोन ओ बर हारिनि जिउ खुंनाय गोदोनिफ्राय लानानै नैबे दिनैनि मुगासेम नैबे जौगाफुनाय मुगासेम माबोरै जिउ खुंबोखो नि फारसे जोङो
औ औ जागोन दे जागोन दे।
औ दे ओ जोङो जोंनि बर हारिखौ जोङो गोदोनिफ्राय सिगांनिफ्राय आजै आजौमोननि समफोरखौ जोङो नायहरोब्ला जोङो माबादि सोलियोमोन खो जों नायहरोब्ला ओ दानि मुगाजों रुजुयोबा बोहोद ओ गोजान गोजान फारागथि दङ। आरो गो-जोबोद खस्थजों जिउ खुंबो दोंमोन गोदोनि मोन सिफ्राहाय जेरैहाय आ जों नायनो थाङोब्ला ओ जोंनि जानाय लोंनाय बेलायाव जोंहा बै समावहाय जोंहा गासै नखराव दैखरफोर थायामोन। सोरनिबा सोरबा गोनांनि नखराव दैखर थायोब्ला बिनियाव थांनानै लायोमोनब्ला दै दैमा दैमाफोरनि बोहैबोनाय निजोराफोरनिफ्राय दैखौ लायनानैहाय बि दैखौ ओ बाहायबोयोमोन गोदोनि जुगावहाय आरो ओ गोदो जि ओंखाम ओं ख्रि सङोमोन बे गोदोनि जुगावहाय ओ बनजों बनजों हाजो ओ बन दाननानै बे बनजों संनानैहाय बिखो स ओ ओ जानाय जायोमोन आरो जिउ खुंनाय जायोमोन। ना बै समावहाय बासोनफोर बिदि ओ सिलभारफोरनि मेटेलफोरनि गैयामोन बै समावहाय हा हाखौ लिदनानै बानायनाय बै साटफोरदोंसो बै समाव समनिफाय सोलिबोयोमोन। आरो बै समाव बजार इदि बजार हारिफोरा जायामोन बै समावहाय मैहुर खालामनानैसो जायोमोन गावनि नखरखौ जिउ खुङोमोन। ना थायब्ला बैफोर समफोरखौ दिनैनि जुगदों ओ जोबोद फारागथि ओ जेरैहाय जोङो दानि जुगाव नायनो हाङोब्ला बननि जायगायावहाय जोंहा गेस फैबाय। आरो गेसनि बागै आरो ओ कारेनजों इलेक्ट्रिक मोब्लिब गोहोजों बाहायनो हानाय इनदागसोनफोरबो जोङो बाहायनो मोनबाय दानि जुगावहाय प्रेसार कुकार केराहि बायदि बायदि पेनफोर जोंनि नन्स माबा स्थाबि बेफोरो बुस्तु बेसादफोरखौहाय दानि जुगावहाय मोननाय जायो नाथाय गोदोनि समफोरखौ नायहरोबा बेफोर गैयामोन आरो जोबोद कस्तजों जिउ खुंनायखौ जोङो नु
औ।
बर हारिनि जिउ खुंनायनि फारसे मा मा मिथियो बेखौ नोंथाङा से फोरमायना होदो।
जि बुंलांदों बियो सैथो बाथ्रा जेब्ला जों नायो गोदो गोदाय जोंनि बरफोरनि जिउ खुंनायनि सोमोन्दै अब्ला जों मोनथिनो मोनो जे गोदो गोदाय जोंनि बरफोरा बेबायदिनो गावनो ओ जिउ थांना थानायनि राहा लामाखौ खालामना लायोमोन जेरैहाय ओंखाम जानो थाखाय ओ गो अरनबारिफोराव थांनानै बिफां दानफायनानै बेखौ ओ ओ सिननानै बेखौ नआव लाबोनानै ओंखाम संनायनि हुदाखौ खालामोमोन आरो जिउ खुंनाय राहा लामायाव जों नुनो मोनो ज जेन गोदो गोदाय बरफोरा गावनो गावनि जायगायावनो गावनि नआवनो गावनि बारियावनो मैगं थाइगंफोरखौ गायोमोन आरो बेजोंनो ओ जायोमोन आरो बेबायदि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै फानहैनाय बेफार फालांगि बेफोरबादि हुदा गैयामोन नाथाय जों नुयो गोदोनि समाव जोंनि बरफोरा ज ज बेबादिनो गावनि नसुंसेयारि गामिनि सुबुंफोरनो गावनि नआव जि मैगं थाइगं जे गायनाय बेफोरखौ फाननानै फानालासिनो रानलायनानै जानाय बे हुदाया दंमोन जों नुबोदों आरो गोदो जोंनि नखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जोंनि गोदो गोदाय जोंनि बरफोरनि नफोरा हाजों लुनाय जेब्ला औवा औवानिफ्राय जि बेरा बनायनानै बेखौ लिरथेनानै हाजों लिरथेनानै आरो गोजौआव उखुम जि नारा बेफोरखौ होयोमोन आरो सोरबा सोरबा थोरि बेफोरखौ ओ होयोमोन बेबायदिजों न लुनानै थानाय बेबायदि जिउ खुंनाय जोङो बरनि गेजेर जेराव जोङो नुनो मोनदों आरो जों नुबावो जे जोंनि बरफ्रा गोदो बेबायदिनो गावनि जिउ थांना थानाय राहा लामायाव गुबुन जायगायाव थांनोब्लाबो दिनै गावनो आथिंजों थांनो गोनांमोन बेबायदि ओ गारि मटर बेबायदि गैयामोन बै समाव नायोब्ला जों नुयो जे जोंनि बरफोरा मोसौ गारि बेफोर बायदिसो दंमोन आरो बेबो गासैनि नआवबो गैयामोन बेनिखायनो गोबां जोंनि बरफोरा गोदो गाव जिउ खुंनायाव गुबुनाव थांनोब्ला बेबायदि आथिंजों थांनो गोनां जायोमोन दा आरो जोङो जुदि गोदान बे सोलिबाय थानाय मुगायाव नायोब्ला जों नुनो मोन्दों गुबुनाव थांनोब्लाबो जोङो बासफोराव थांनो हायो ट्रेनफोराव थांनो हायो फ्लाइटफोराव थांनो हायो आरो लामा दब्रा फोराबो मोजां बेफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों बेबायदि लाइफ स्टाइल बे जानायखौ जोङो नुनो मोनदों, दा अब्ला नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंबावगोन नामा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन।
हामबाय होनदों नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बेफोर थार बाथ्रा नंगौ आरो जोङो गोदोनि जोंनि बर हारिनि जिउ खुंनायखौ जोङो गोदोनिफ्राय जों नायोब्ला गोबां ओ मावथि जोंनि बर ओ आइजो माहारिफोरखौ आइजो माहारिनिफ्राय लानानै ओ हौवाफोर सेम ला जोङो खस्थ होयोब्लाबो जों मावख्रुबनानै जों सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बै समावहाय गोबां इन्डास्ट्रियेल बेफोरबायदि ओ ओ बनायनाय मेसि-मेसिन बुस्थुफोरदों बानायनाय बा दानाय बेफोरबायदि बेसादफ्रा बै समावहाय गैयामोन नाथाय बै समनिफ्रायनो जोंनि बर आइजोफ्रा ओ बा उम ओ जोंनि ओ मानसिफ्रा बर हारिफ्रा ओ बैसोरफोर जोबोद खस्थ दोंब्लाबो ओ जि जोम दानायाव ओ आबादफोर मावनायाव बहुद रोंखा राखा आखा फाखामोन आरो बै समनिफ्रायनो जोंनि आइजोफोरा बरहारिनि आइजोफोरा जि दायोब्ला बेयावहाय आगर एरनानै बा बेवहाय खाला र ओ रं रं बिरंगि रंफोर होनानै बायदिसिना दाउस्रि देलाय माबा बायदिसिना दाउस्रि आगान अनेक अनेक रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि ए आगरफोरखौ एरना होनाय बे दखनाफोरावहाय जोङो नुनो मोनो बे गोद गोदो गोदायनिफ्रायन आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोर बेसादफोरखौ जों नुनो मोनो ओ आरो जोंनियावहाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओ जोंनि ओ आजै आजौमोना ओ बाहायबोनाय दामग्रा देग्राफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरैहाय खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरबायदि बेसादफोरखौ जोङो गोदोनि समनिफ्रायनो जोङो नु ओ बाहायबोनायखौ जोंङो नुनो मोनो। आरो नैबे दानि जुगावहाय जों गोबां ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों ओ जेरैहाय नोंथाङा दहाय बुंलांदोंमोन ओ बेलगारिदों ओ मोस मोसौ गारिजों सोलिनाय औ नंगौ बे बेफोर बाथ्राफ्रा थार बाथ्रा। गोदो मोसौ गारिजों दावबायनाङोमोन गोदोनि जुगावहाय जोंनि बर समाजाव फनफोर गैयामोन ओ जामबुंफोर गैयामोन आरो बै समावहाय जोंहा बहाबा ओहोम थांनो गोनांब्ला ओ जोंहा बयनिबो नखरावहाय मोसौ गारिफोराबो गैयामोन नाथाय बै समाव जोंनि बर मानसिफ्रा आथिंजोंबाबो साननै सानथाम जालायोब्लाबो जोङो दावबायनाय बेबायदि जोङो बाथ्राफोरखौ जोङो जोंनि जारिमिनफोरखौ जों नायखाङोब्ला जोङो बेफोरावहाय जों नुनो मोनो जोबोर खस थजोंबाबो सोलिबोदोंमोन नाथाय दिनैनि मुगायावहाय जोंनि बर ओ-ओ माहारिया जोंनि जिउ खुंनाय बेलायावहाय जोब जौगाबोदों जोंनि दा नायनो थाङोब्ला जोंनि जौखोन्दोनि न जौखोन्दोनि बाहागोआव। ओ दाइनजि खोन्दोआनो जोंनि नखर ओ जोंनि माबाफ्राव गारि गरा थायो आरो बेबायदिनो गोबां गोबां बुस्थुफोरखौ स सलायगासिनो गोदोनि जुगाव नफोरा हाजों बा थुरिफोरजों बानायनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो सिमिट इथा अन्थाइ बालाफोरजों जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो। गोगोम नफोरखौ नुनो मोनो। आरो ओ थोरिनि जायगायावहाय थिं रं बिरंगि थिंफोरखौबो ओ खालारफोरखौबो जोंङो नुनो मोनो आ आरो जोब समायना मोनदों आरो ओ बारहुंखा फैयोब्लाबो नै दिनैनि मुगायावहाय एसेबां गोब्राब जाथायफोरा जानायखौ जोङो बारा एसेबां नुनो मोनाखै नाथाय गोदोनि समफ्रावबा एबा थोरिनि थोरिनि न बा हानि नआव जिउ खुंबाय थानाय समावब्ला जोबोर खमयसा ओ खैफोदफोरखौ मोगा जानो गोनां जादोंमोन बिरख्लाबनाय मानाय अखा सिजानाय आरो जोबोद आरो बै समावहाय लेखा फरायनो थाखाय जोंहा ओ फरायसालिफोर गैयामोन बै समाव गोरों गोरा गैयामोन जोबोद गोजान। जों जायगायावहाय थांनानै बेयावहाय बेखायनो बै समाव जोंहा गोरोंफ्रा एसे खम जादोंमोन दा बे समाव नोंथाङा बिनि बिसय माबाफोर बुङोबा एसे समखौ आं नोंथांनो होबाय।
सैथो बाथ्रा दिनै जों जेब्ला जोंनाय बर'नि जिउ जारिमिन सोलिबोनाय गोदो गोदाय माबायदि सोलिबोदोंमोन जों जेब्ला जों नायो अब्ला जों नुयो जे जोंनि बरफ्रा हिनजावफोरा जा गासैबो नखराव दैखर गैयैलाय मोनसे गामियाव मोनसे दैखर थानाय गामि गेजेराव थानाय बेबायदि। थायोमोन आरो बेबायदिनो गोबाङा गावनि नखराव दै लोंनो थाखाय एबा दुगैनो थाखाय दाबसे जायगायाव एबा दैमायाव बेबायदि थांनो गोनां जायोमोन आरो दै लायनानै लोंनो थाखाय मोनसे दैखर जेराव जोंनि गामियाव गामिफोराव ओनसोलफोराव दङ बेयाव थांनानै दैखौ लायनानै लाबोनानै लोंनो गोनां बेबायदि जायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनो जेन बेफोर गासैबो दिनै जोङो नुनो मोनो जे गाव-गाव-गाव दिनै गासैहाबो दैखर दङ। आरो गासैहाबो आ नखराव दैखर थानायलाय गावनो नखरनिफ्राय बोखांनानै दैखौ खावनानै लोंनो हानाय बे हुबिदाया जाबाय। गोदो बेबायदि हुबिदाया गैयामोन बेनिखायनो जों जेब्ला जों नायो बर'फोरनि जिउ खुंनाय गोदो-गोदोनि समाव जेरैमोन दायो गोबां बेबायदि सोलायनाया फैबाय अब्ला जों आं बेसांखिनिखौ बुंनायखौ दोनथ'बाय।
हामबाय होनदों बिदि मोजां समफोरखौ होनायनि थाखै आरो बे जोंनि जोंनि माहारिफोरनि थाखै रायलानायखौ हाम बाय‌ होनानै बेखो बे समावनो दोनथ-दोनथनाय जाबाय।
औ हामबायसै।